बे जासिहरग्रोनाय थाबाय नोंथांनिसिम
नोंथांनिसिमबो आंनिफ्राय गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि जासिहरग्रोनाय थाबाय।
नोंथांनिसिमबो गोजोन फुंबिलि नोंथाङा दा आंजों माबाफोर बाथ्रा सावरायनो हरदोंमोन नामा?
औ नोंथां आङो जोंनि बे गोदोनि बर'फोरनि आबादारिनि हारि हारिमुनि सोमोन्दैनो फंनैसो सावरायनो थाखाय हरनाय जादोंमोन आरो दा नोंथांनि यावहाय सम दङ ना?
आंनियाव सम दङ नोंथां नोंथाङा आंजों सावरायनो हागोन।
बिदिब्ला आं जागायनोसै जोंनि बर'फोरनि आबाद होननानै बुङोब्लाथ' गोदोनि समाव जोंनिया नामजारि थाखानाय हायाथ' थाखायामोन होननानै जों बयबो मोनथिखायो। ओ जों गोदोनि दिनावहाय हादान सिफायनाय जायखौहाय बुङो बेबायदि हादान सिफायनानैहाय आबादखौ मावनाय जायोमोन आरोना।
औ
ओ गिबियावनो जों आबाद मावनो थाखाय हाखौ बयनोबो नांगौ जाग्रोखायो। बिनिखायनो हादान सिफायनानै जोंनि बर' हारियाबो गोदो ज' ज ज' हादानखौ सिफायहैयोन आरोना बे हादान सिफायनो थांनाय समाव एबा हादान सिफायहैनाय समावहाय बिसोरो माखासे गावजों गावनो ज' ज' मेथाइ खननानै मोसालाङोमोन बा रंजालाङोमोन आरो बिराद खुसि जानानै आरोना बाद कि खिन्थु दिनैनि दिनावबो दाब दाब जायगायाव जोङो बैसागोनि रंजानाय समाव हादान सिफायनाय नि माखासे मेथाइ खननानै मोसानायखौ नुनो मोनो आरो। आरो बेजोंनो लोगोसे दंबावो जोंहा हाल एवजेननाय बा हाल जुरि जेननाय होननाय आबाद मावनो थाखायथ' जों हाल नांगौ जायो जेनेबा हाल एवजेननाय बा हाल जुरिजेनन्नायाव जोंनि बर'फोरनि मोनसे आबादनि मोनसे गाहाय फोरबो होननानै जों बुंनो हायो खोनादोंना नोंथां
औ नोंथां खोनागासिनो आं
औ-औ सरासनस्रायै हाल जुरि जेननाय खौ बाराय खर' अदेबानि जों मंगलबार एबा सनिबार खालि जाग यजेनाय जायो आरो माखासे बाराय लायै बाराय जि जायगायाव ओ हाल एवजेनगोन बेयावहाय मोसौ हालखौहाय जुरिनानै हाखौ हालुवाया खुलुमनानै सानजा सोनाब गोलावैहाय मोखां जानानै हालखौहाय एवग्रो नाय जायो आरो ओ जोङो बबेबा बबेबा जायगायाव ला इजौ लायावहाय प्रसाद एबा माखासे बेसादफोर होनानै खुलुमनाय बा बनायखौबो नुनो मोननाय जायो बिनि उनाव जोंहा दङ आरोबाव बेजोंनो लोगोसे गसा लानाय गसा लानाया जादों माइ गायग्रा हिनजावफोरनि फोरबो आरो हालुवाया माइ गायनो फोमोननानैहाय दोननाय हायावहाय न'खरनि गाहाय जायनोखि देरसिन हिन्जावा आखायाव खोथिया लानानैहाय सानजा सा खनायावहाय हाखौहाय खुलुमनानै गायजेननाय जायो आरो ओ बे समावनो गुबुन जायगाफ्राबो जायगा जायगायावहाय थानाय गायग्राफोराबो मा हाब्रुखौहाय लानानैहाय गायजे नाय हिनजावखौहाय हाब्रुजों खुबैनानैहाय बायदि मैया खोथा बुङो आरो ओ सोरबाबा मेथाइ खनब्रबलायबावो जेनेबा बे फोरबोआवबो बबेबा बबेबा जायगायावहाय प्रसाद होन नायखौ नुनो मोनो माखासे जायगायाव नुनाय जाया आरो खिन्थु माखासे जायगायावहाय जोङो प्रसाद होनायफोरखौ नुनो मोनो ओ बे फोरबोआ बांद्राय गोलाव समनि थाखाय जाया आरोना बियो दान्दिसे सम समनि थाखायनो जायो ओमफ्राय दसेयावनो जोबो आरो ओमफ्राय बिनि उनाव दङ जोंहा नांगोल जांख्रा नांगोल जांख्रा फोरबोआ हालुवा हालुवाफोरनिब्लाबो बेवहाय हिनजावफोराबो बाहागो लाफायो आरो हाल हालेवनाया जोबखालि हालुवाफोरा मा दुब्लि बारियावहाय जौ लोंनाय नांगोल जुंगोलखौ लावथिजोंहाय थे थे बा था था बुनानैहाय रंजा बाजायै जौ लोङो आरोना बे जौखौहाइ मा होनो माइ गायग्रा हिनजावफोराबो बा बाहागो लाफायो आरो खालि हालुवाफोराल' लोंनाय जाया बेयाव हिनजावफोराबो बाहागो लाफायो जौ लोंखां आरिखां नांगोल जुंगोल न'आव न'आवहाय बिनि उनावहाय बिसोरो मा खालामो लानानै फैफिनो आरोना बेखौनो जोङो नांगोल जांख्रा होननानै बा नांगोल जांख्रा फोरबो होननानैबो बुंनाय जायो आरो दानिया आरो दङ जोंहा बाख्रि गायखननाय बा गायसननाय आ बे फोरबोआ माइ गायग्रा हिनजावफोरनिल' जेनेबा माइ गायग्रा हिन्जावफोरा माइखौहाय गायजोबनोसैबा सा सोनाब खनायावहाय दखरसे जायगा दखरसे जायगा दोनखायो आरो ना ओमफ्राय माइ गायजोब खालि मोजां बर' मोजां बाराय माने मोजां दिन लानानै जेरैबायदि समबार बा बुधबार नङाबा बिस्थिबार एबा सुक्रुबार जायो बे दिनखालिनो न'खरनि बेखौबो गाहाय न'खरनि गाहाय हिनजावनो दखरसे जायगा दोननानैहाय माइखौ गायो आरोना जुदि जुदि सुनिबार एबा मंगलबार जायोबा बै दिनखालि गाया आरो ओ गाया ओरैनो गुबुन दिनावहाय मोजां बाराय लानानैहाय गायनाय जायो जेरै समबार बुधबार बिसथिबारखौ आं बुंदोंमोन बे दिनफोरावहाय लानाय जायो आरोना । बिदिनो खनासे दोननानै माइ गायनायखौनो बाख्रि गायखननाय होननानै बुंनाय जायो आरो । बे बाख्रि गायखननाय समाव हाय गुबुन हिनजावफोरा बाख्रि गायखनग्रा बा हिनजावखौहाय बायदि बायदि बाथ्रा बुंनानैहाय रंजायो । आरोना बिनि उनावहाय माइ नायहैनाय माइ नायहैनायाबो जोंनि आबादा आबादनि बर'फोरनि मोनसे फोरबो । बे फोरबोआवहाय न'खरनि गाहाय हिन्जावा दुगैस्रां लोबस्रां सान दैदेननाय लोगो लोगोनो बा बेलासे जानाय लोगो लोनोनो आरोना थाव इसे गनसि गंसे लानानै न'खरनि मोनसे सा सानजा खनानि गसासे माइयावहाय थाव बिलिरनायजों बिलिरनानैहाय गनसिजों बुब्लिबनानै फैयो आरो जाय जायखौ जों काति गासा होन्नानैबो बुंनाय जायो ओ बिदि खालामनायनि ओं माइ बिदाङा गोलाव गोलाव जानानैहाय माइनि बेगरा जोंथि आरो गोग्गो जाहोनाय होननानै जोंनि बर'आ गोदोनिफ्रायनो फोथायो आरोना । आरो बिनि उनाव दङ माइनाव लायनाय । बे फोरबोखौ ओ लोखि लायनाय बा आग लायनायबो होननानै बुंनाय जायो आरो । गोरलैयैनो बुङोब्ला माइनाव लायनाय फोरबोआ जादों माइ मोथिसे हानानै लाबोनाय आरोना दा नों आंनि होननांगौआ बेसैमोन नोंथां आं बेखिनियावनो होननानैहाय फोजोब फोजोबनो सानबाय आरो दा नोंथाङाबो मा माखासे जोंनि दोरोङारि फोरबोनि सोमोन्दै माबाफोर बुंनो सानदों नामा?
औ नोंथां आं जोंनि बर'नि दोरोङारि दानाय लुनायनि सायावहाय नोंथांजों सावरायलायनो सान्दों ।
औ औ
नोंथांजों आं सावरायनो हागोन ना? ओ जोंनि बर'नि दानाय लुनायनि सायावनो आङो गुवारै एसे सुंद'यै बुंलांनोसै । ओ जोंनि बर'नि दो- रोङारि गोदोनिफ्रायनो जोंनि बर' आइजोफोरा दानाय लुनाय ए- बा गाननाय जोमनायफोरजों नांथाबनानै थांनानै थाबोगासिनो दं । आरो बे दानाय लुनायजोंनो बिसोरो ओ जिउ खुंनानै ओ गावसिनि न'खर संसारखौ दैदेनलांगासिनो दङ आरो जा ओ बे दानाय लुनाय जोंनो बिसोरो गाव गावनि जिउखौबो ओ मोजाङै मोजां दानानै लाबोगासिनो
ओ जोंनि बर'आवहाय दानाय लुनाय होननानै बुङोब्ला ओ गोदोनिफ्रायनो बर' आइजो फोरा मिथिंगानि बिखाजों नांथाबनानै थानायमोन ओ बिसोरो बै हाथाइ बा- जाराव मोननाय गाबफोरखौहाय गोदोनि दिनावहाय ओ ओरैनो मोनामोन ओ बेफोरनि थाखाय बिसोरो मिथिंगायाव मोननाय बायदिसिना बि- बिफां लाइफां ओ बिसोरनि बिबार बिसोरनि फिथाइ बिसोरनि बायदि फिथाइफोरजों एबा बिबारफोरखौ लानानै ओ बिसोरो बै जियाव बा खुन्दुङावहाय बिसोरो गाबहोनानै गाबहोनायखौ ओ नुयो- मोन ओ बेफोरनि थाखाय बिसोरो सेलेखा फिथाइफोरनि ओ गोसोम गाबनि थाखाय बिसोरो सेलेखा फिथाइफोरजों आरो ओ गोजा गाबनि थाखाय बिसोर बिसोरो जबा ओ जबा बिबारफोरजों बायदि बिदिनो गाब गाबोयोमोन ओ बेबायदिनो जोंनि बर'आवबो ओ बर'आवहायबो गानग्रा होननानै बुङोब्ला जोङो मोननै गानग्रा बेखौ जोङो होन होननानै लानो हायो। हौवाफोरनि थाखाय जोङो गामसा आरो हिनजावफोरनि थाखाय जोङो दख'ना ओ गामसाजों लोगोसे आरो हौवाफोरा गोदोनायाव लानो थाखाय ओ आर'नाइ फा- फालिखौ बाहायनायखौ जोङो नुनो मोन ओ आरो दासिमबो बेफोरो ओ सोलिबोगासिनो दङ जोंनि बर' हारियाव
आरो बुंनो थाङोब्ला जोङो बे दख'नाफोराव बे गाव ओ दानाय लुनाय समाव दख'नाफोराव बिसोरो मिथिंगानि ओ समायना बिखायावनो ओ बुंफब- नानै थानाय बाय- दिसिना आ आगरफोर ओ जेरै हमनानै लादो फारौ मेगन दिंखिया आगर हाजो आगर बैग्रि बैग्रि बिबार ओ ओ बायदि बायदि आगरफोरखौ बिसोरो मिथिंगानिफ्रायनो सोरजिनानै बिसोरो बै गावसोरनि गानग्रा जोमग्रा एबा दानाय लुनायफोरावहाय एरखांनानै लायोमोन।
बेबायदिनो बिसोरो जिखौ बोरै दायो होननानै बुङोब्ला सिगांगोरो बिसोरो खुन्दुं खौ आवा खुन्दुं एबा ओ माइदि गोनां खुुंन्दुंखौहाय बिसो- सोरो ओ ओंखाम ओंखाम मोननाय मायदियावहाय बिसोरो दै गुदुंजों बिसोरो बै खुन्दुंफोरखौ बिसोरो सिगां सोमनानै लायोमोन आरो बेयावहाय मा गाब होगोन? बे गाबखौबो होफादेरनाय जाखायोम ओ बिनि उनाव बिसोरो बेखौ बोखांनानै सान- दुङावहाय बै खुन्दुंखौ रानहोजासे फोराननानै दोनोन आरो बिनि उनाव बिसोरो सोरखियावहाय बेखौ थुननानै सोरखिजोंहाय बिसोरो ओ सोरखि खि आरो जन्थर लानानैहाय बिसोरो खुन्दुंखौहाय मुस्रायाव सानानै लाग्रोयो। बिनि उनाव बिसोरो मुस्रायाव सानानै लाखांनायनि उनाव ओ बिसोरो ओ जिखौ सोंनायनि थाखाय लाहार फाहार खालामो बे जि सोंनायावबो बिसोरो खाथि खालानि ओ आइजोफोरा ज' लोगो नांनानै बिसोरो बे खुनदुंखौहाय ज' ज'यै सोंलाय लायोमोन। बेबायदिनो बिसोरो बे खुनदुंखौ ओ बेसेबां बुरजा एबा खयखान खान खालामगोन बेखौ बिसोरो हिसाब खालामनानै एबा साननानै ओ बिसोरो बे खुनदुंखौहाय ओ
थुननाय जायोमोन आरो बिनि उनावहाय बिसोरो बेयावहाय नांगौ जोंनो गानदै गान दै आरो सोरखिफोरखौहाय जोंनो बेयावहाय नौ जायो खुनदुं सोंनायावहाय आरो बि सोरो बेखौ सोंखांनायनि उनाव बे खुनदुंखौहाय बिसोरो नो नो खुनदुं लानानै बिसोरो खायख'नानै लाग्रोनाय जायो सिगां खायख'नानै लाखांनायनि उनावहाय बिसोरो साल खुन थायावहाय बहायो साल खुनथा आरो थारावहाय बायो आरो जोंनो जि दानायावहाय गोनां जानाय मुवा बेसादफोरा जेरै साल गानदै ओ माखु थार ओ जन सोर खि ओ माखु बेफोरखौहाय नांगौ जायो आरो जोंहा दङ। दाङा ना बेफोरखौबो बेफोरखौहाय बर' आइजोफोरनियाव गोदोनिफ्रायनो बिसोर सोरो मिथिंगानि दंफां बिफां लाइफांफोरजों दाननानै लायोमोन आरो बिसोरो बिदिनो जगार खालामनानै बे मिथिंगानि मोननाय मुवा बेसादजोंनो बेसोरो बे जि जोमखौहाय ओ दानानै लायोमोन। आरो बिसोरो बे जि जोमखौहाय ओ सानसेयावनो मालाबा गां से एबा सोरबा गामसाफोरखौ गांनै गाहाम बिदि हानायखौ नुनो मोनो। मोन
बेबायदिनो बिसोरो जि दाबोनानै ओ जा जि दाबोनानै हाथाय बाजारफोराव एबा खाथिनि साखाथि फाखाथिनि ओ सुबुंफोरनो बा आइजोफोरनो बिसोरो ओ बे जिफोरखौहाय बिसोरो फाननानै बेजोंनो जा एसे एनै रां मोनो बिसोरो गाव गावनि न'ख न'खरखौ बेजोंनो दैदेनलांगासिनो दङ आरो दासिमबो बे खानथिया जि दानाय खानथिया जोंनाव सोलिबोगासिनो दङ बेबायदिनो गोदो गोदो जेरै दाबो गोदो जेरै आबै आबौया फोरोंनानै